खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
आं दा ज'नानै दङ' नोंथां।
औ नोंथांजों आङो जोंनि बर' समाजाव माबोरैहाय आबाद मावो बेनि बागैहाय नोंथांजों एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आङो नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना? जेरै जोंनि बर' समाजाव ओ आबादखौ माबोरैहाय मावो?
औ हागोन नोंथां।जोंनि बर' समाजावहाय आबादखौ ओं गासैबो सुबुंफोरा एखे रोखोमै मावा।
औ नोंगौ नोंथां।
औ गिबियावहाय आबाद मावनो लानाय हाखौहाय हालेवग्रोनानै बिखौ मोजाङै फोसाबनानै बेयावहाय गोबां ओ जे मैगं थाइगं जेरै पटल, लेस्रा, जिंखा बायदिसिना बेफोरनि बेगरखौ एबा बिफोरनि जोलैखौ गायनानै होनांगौ।
औ नोंगौ।
होयो बेनि उनाव बेफोरखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनानै बिफोरो बिफोरनि थाखाय गोबां हासार होनांगौ जायो।बिनि उनाव बेफोरो मोजाङै थायोब्लाब बेफो बेफोरखौ मोजाङै औवानि सां गायनानै मानला होनानै फिथाइ थायहोनानै बेफोरखौ खानानै फाननानै बर'नि सुबुंफोरा गावनि न'खरनि थाव संख्रि बानलु जानाय लों नि थाखाय खरसा बरनो
औ नोंगौ।
जोंनिम मैगं थाइगं गायनाय आबादखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैमोनाबो मावबोगासिनो दं।
औ नोंगौ नोंथां।
दाबो मैगं थाइगं गायनानैनो आबाद मावनानैनो सुबुंफोरा गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दं।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथां नोंथांनिसिमबो आं मोनसे सोंनाय सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि हालामावबोहाय ओ आबाद मावनाय जायो। ओ गिबियावनो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो माइनि आबाद मावनाय जायो माइ आबाद खौ माबोरैहाय मावनाय जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो हा बोरि जायगा नायनानै जोङो लाग्रोनांगोन बेवहाय जोङो हाखौ खारायग्रोनै लानांगोन खारायखांनायनि उनावहाय जोङो माइ दि माइज्लिखौ सोमनानै दोननाय दोननांगोन फाग गिबियावनो सोमनानै दोनखांनानै जोङो जेब्ला माइज्लिखौ ओ साननै बा सानथाम सोमखांना दोननायनि उनाव जोङो बोखांनांगोन बोखांनायनि उनाव जेब्ला बियो दै सरखांगोन अब्ला जोङो खारायनानै दोननाय हायाव सामार होनांगोन सामार होखांनायनि उनावहाय जोङो बेहाय ओ दै होनांगोन दै होनानैहाय जोङो ओ मै बोनांगोन जेनेहाय स्लिम स्लिम जानायनि थाखाय ओ मै बोखांनायनि उनावहाय जोङो माइज्लिखौ ओ फोथाराव फोना दोनखानांगोन। ओ बेबायदिनो जोङो नै दानस जोंनि उनावहाय जेबोला खो खोथियाया जौवो अब्लाना जोङो दुब्लि फोथाराव ओ गायो। गायखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ओ कार्तिक मास जाबाथाय जोङो दुब्लि फोथारावहाय माइआ मोजां जानायनि थाखाय जोङो गासा सावो गासा सावखायनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला आघन मास जायो अब्लानाहाय जोङो ओ माइखौ हानो आखाइयाव लायो आरोना नोंथां बिदिनो माइ खौ हाखांना लाबोनानै जोङो ओ नआव दोनफैयो मारा होनानै उ नआव दोनखांनानै जोङो बेबायदिनोहाय ओ मेस सें बोथोर सौफैला जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरोना नोंथां। आं बेबायदिनो ओ जिंखानि आबाद जोगोनारनि आबाद खुमब्रानि आबाद ओ बानलु बायदिसिनानि जोङो आबाद मावनो लायो आरोना नोंथां। ओ गिबियावनो जोङो जिंखा आबाद खौ माबोरैहाय मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो माखासे हाखौ जोङो खारायग्रोना लानांगोन खारायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेवहाय हाय हाग्रा दङब्ला जोङो हाग्राफोरखौ बासिनांगोन बासिखांनायनि उनावहाय जोङो लाइन लायन दिपखोखांनांगोन आरोना नोंथां दिपखोखांनायनि उनावहाय जोङो जोलै बेगरखौहाय हायाव फबना दोननांगोन हायाव फबखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला नै बा थाम सान जायो अब्लाना जोङो बै जोलै बेगरनिफ्राय बिफां फुलि रजगोन बै बिफां फुलिया जेब्लाना बा जिबा जिबा जि बा जिबा दिनसोनि उनावहाय जेब्ला बियो जौनो लागोन अब्लाना जों बेवहाय बैसां औवानि बैसां होनानै जोङो बेखौ मानला होनाय जायो मानला होखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो फिथाइ थायनो जायोबोला जोङो गोबोरखिनि हासारखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो दा दा आथिखाल मुगायावहाय रासायनिक रासायनारिक हासारखौ बाहायनायखौ जोङो गोबां नुबोदों बेबायदिनो जोङो जोंनि हालामावहाय बेबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। जों आबाद मावनानैनो गावनि नखर खौबो सामलायलांनो हायो एबा ओ सासे मोजां मानसि जानो हायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां नोंथांमोननियावबो ओ बेबायदिनो आबाद मावनानै जौगासार जानाय सुबुं दंङ नामा नोंथाङा आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ दंङ नोंथां जोंनि हालामावबोहाय गोबां सुबुंफोरानो बिब्दि माइ आबाद जिंखा हाब आबाद पटल आबाद बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावनानै जौगासारनाय दंङ आरो बि बिथांमोना बेफोरबायदि मावनानैनो गोबां गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दं
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांमोननि जा मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
गोनांथां ओ जोंनिखि दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद मावो जेब्लाना मेसें बोथोर जायो ओ अब्लानाहाय जोंङो ओ बेबायदिनो थासनि आबाद थासुमलिनि आबाद बानलुनि आबाद गोनार खुमब्रा ओ बेबायदिनो लेस्रा जिंखा बायदिसिनानि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि हालामावहाय गोबां आब आबादारिफोरा बेै समावहाय आबाद मावो आबाद मावखांनानै जेब्लाना जोंङो फिथाइ मोनो अब्लाना बेखौ बाजार एबा गलायाव हाय फाननो लांङो आरोना नोंथां फानखांनायनि उनावहाय जोंङो बेजोंनो नखरखौ सामलायलांनो हायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंङो ओ गोदोर गोलावफोरनिफ्राय जोंङो आबादखौ माबोरैहाय मावनांगौ बेनि बागैबो जोंङो मोनथिनानै लायो आरोना नोंथां लाखांनायनि उनावहाय जोंङो गावबा-गाव - - गावनो नखरावहाय - - गाव जानो आन्थाबाबो - - जोंङो आबादखौ मावनानै जानांगौ होननानै आं सानो नोंथां - - नोंथाङा नोंथांलाहाबो नखराव - - आबाद मावो नामा नोंथां आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ मा मावो नोंथां जोंहाबो नखराव माइ गायनाय आबाद मावो आरो गोबां - गोबां मैगं थाइगं जेरै पटल जिंखा खुमब्रा जोगोनार थास' बायदिसिना आबाद - - मावो
औ नंगौ नोंथां ।
नोंथां नोंथांमोनहाबो नखराव - - आबाद मावो नामा नोंथाङा आंनो फंनैसो बाथ्रा - - नोंथांनि न नखरनि बागै खोन्थानो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंङो नआव जानो आनथाब्लाबो जोंङो आबादखौ मावनानै लानांगौ नोंथां नों नोंथाङा सोंनाय बायदिनो औ जोंहाबो नखराव औ आबाद मावो दा दैज्लांसो बोथोर सौफै- - ' नालाय जोंङो जेब्ला आबाद माइनि आबाद मावनो आखाइयाव लादों माइनि आबाद मावखां मावनानैब्लाबो जोङो नआव जानो आन्थाब्लाबो जोंङो आबादखौ मावदों आंङो आबाद मावनो जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां । नोंथांङाबो जानांगौ आबाद - - मावनो जोबोद मोजां मोनो ।
औ मोनो नोंथां । नोंथां औ - - खोनादों
आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओ नोंथांमोननि खाथियाव हालामाव खाथि खाला हालामावहाय ओ बेबायदिनो आबाद - - आबादारिनि बागै जाफुंसारनाय दोङ नामा एबा नोंथांमोननि खाथियाव - - आबाद मावनायनि ओ बागै सोलोंग्रा जायगा एबा फसंथानफोर दङ नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ दङ जोंनि हालामावहाय बिब्दिनो आबादफोरखौ माबोरै मावनांगौ बेफोर आबादा माबायदि हासार होनांगौ बेफोरबायदि ओम फोरमायग्रा - - दङ
नोंथां
औ
माबाफोर सोंथि सोंनो दंबावोब्ला आंनियाव सोंनो हागोन नोंथां
नोंथांमोननि हालामावहाय - - बिब्दिनो मा मा आबाद मावनानै मानसिफोरा जौगासार जानानै दङ?
मा होनदों नोंथां
नोंथांनि हालामावहाय सुबुंफोरा मा मा आबाद मावनानै जौगासारनानै दङ ।
जोंनि हालामावहा बेबायदिनो बायदिसिना आबादखौ मावनानै जौगासारनायखौ आं नुनो मोनबोगासिनो नोंथां बेबायदिनो जोंनि हालामावहाय सासे ओ आबौ जानाय दोङो बेवहाय बेयो आबाद मावनानै जोबोद जौगासारनाय दोङो गावनि न'खरखौबो जोबोद मोजाङै लाखिनो हादों बेबायदिनो आबाद मावनानै फिसा गावसोरनि ओ फिसाफोरखौबो मोजां सोलोंथाइ।
औ नंगौ नोंथां बिब्दिब्ला जोंनि साव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय। खोनादोंना नोंथां?